हेलौ
औ नोंथां।
खोनायाखै माथो नोंथां।
खोनानाया दासो खोनाबाय सं।
अ दासो खोनादों।
अ
नोंथाङा माबोरै दं?
बर्टमान खबर सबराथ' मोजांथ'आनो।
जाखांबाय नामा?
जानाया फुंनि जाखांबायानो ओं। नोंथाङालाय माबोरै खबर सबर?
आंनिया बिदिनोसै ओरैनो दं थङ बर्थ'मान दङ ओरैनो।
आतसा। दे होनबा जों मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदो नोंथां?
हा?
जों मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदो?
रायलायनाया आमथिसुवानि बागै रायलायनोसै खोमा नोंथां एसे
आमथिसुवा आतसा। आमथिसुवा दे बिदिबा।
फोरमायनोसै होमबा आं नोंथां आमथिसुवानि बागै एसे।
दे फोरमाय होमबा।
आमथिसुवाया जादों बर'फोरनि मोनसे धोरोमारि फोरबो। बे फोरबोखौ आसार दानाव खुंनाय जायो आरोना।
अ उम उम।
बे फोरबोफोराव मागो बैसागो फोरनि बायदि रंजानाय गैयालासे खुङो आरो बे फोरबोखौ बर'फोरा।
उम
बर' सुबुंफोरा फोथायनाय बायदिब्ला। बैसुमति बिमाया बे समाव सुवा जायो। बेखायनो बेखिनि समाव सप्ता मोनसे बर'फोरा। हाजावा हालेवा आरो बाख्रिफोराव हाबा बेबायदिनो बर'फ्रा फो-फोथनाय लाखियो आरो।
उम उम।
आरो सान्थिसुवाफोराव बर'फोरा दंफां गाखोआ बिदिनो फिथाइ सामथायाइ हाना बिदिनो दुब्लि बारिफोराव हालेवा ओरैनो सप्ता खनसे जेबो माबायालासिनो ओरैनो जिरायना थायो आरो।
उम उम।
आरो आमथिसुवा फोरबोआव बर'फोरा गामियाव ज'नो फुजा होयो
उम उम
जाला लोंला खालामा आरो बैसागोफोरनि बायदि जौ लोंनाय ओरैनो बेदर जाला लोंला जेबो खालामालासिनो फिथाइ सामथाइफोर जों ओरैनो बउना फुजाफोर होयो दे आरो मोनसे खोनानो मोन्दों बर' हिन्जावफोरा आमथिसुवायाव गोजाम हासिबफोरखौ गारहरनानै गोदान हासिबफोरखौ बाहायो आरो उम
गासिबो न'फोरखौ बिदिनो सिबस्रां लोबस्रां साखोन सिखोन खालामनानै आरामसे फुजा होनानै बावो बिदिनो बेबायदिनो आमथिसुवाफोरखौ बर'फोरा स्नि दानसिम स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो बेबायदिनो बर'फोरा आमथिसुवाखौ फोथाय फोथायो आरो गोदोनिफ्रायनो
औ औ
नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा एसे फोरमायना होदो ओरैनो
बर'फोरनि माइनाव बरायनायनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों आरो ना बर'फोरा माबोरै मनाव बरायो बेफोरनि सोमोन्दै माइनाव बरायनाय फोरबोखौ मा बा माइनाव बरायनायखौ जोङो बर'फोरा लोखि लाखिनाय एबा आग लगायनाय होननानैबो बुंनाय जायो आरोना गोलैलाव रावजों बुंनो थाङोब्ला फोर बे फोरबोआव एबा माइनाय माइनाव बरायनायाव माइ मुथासे हानानै लाबोनाय जायो आरोना माने फोथारनिफ्राय
माइनाव बरायनाय फोरबोखौ ब्रफुआ नेमखान्थिनि गेजेरजों होननाय जायो माने बे फोरबोआव मोजां स्नि मोजां दिन नायनानै स समबार नङाब्ला बुधबारखौ बांसिनै बर'फोरा सायख'नाय जायो बे सानखालि न'खरनि गाहाय हिन्जाव न'खौ लिरस्रां आरिस्रां खालामनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै गांसे ज'था थाइसे दै गोथार लानानै खाललि
हेलौ खोनाफैयासै माथो नोंथां नेटवार्कआ एसे इसु दं नामा
हेलौ
हेलौ, अ खोनाबाय दे।
औ दे होनबा आं होनफिनसै आरोना।
अ दे
माने बे दे बे सानखालि न'खरनि गाहाय हिनजावफोरा न'खौ सिबस्रां आरिस्रां खालामनानै बा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जथा थाइसे दै गोथार आरो खासि गांसे लानानै बाथौसालियाव खुलुमस्रांनानै लथाखौ खर'आव रुजुननानै दुब्लि फोथाराव थाङो आरोना माने माइनाव बरायनाय खालि दुब्लि बारि सहैनानै सा सानजा खन खनायाव लथानि दैजों माइखौ थुखैनानै मुथासे माइ हानानै लायजोआव खननानै खर'आव रुजुनानै लाबोयो आरोना माइनाव बरायनाय खालि न' न' मोनफैनाय लोगो लोगो आथिं सुनानै इसिंनि माइनाव बिन्दो नङाब्ला बाख्रियाव दोनो आरो बे माइखो जि हानानै लाबोदो बेखौ बेखौनो आग्लानाय एबा माइनाव बरायनाय होनना बुङो आरोना। माइनाव लायग्रा आइजोआ लामायाव रावजोंबो एबा रायज्लायनोबाम मिनिनो मोना आरो। माने सोरखौबा लोगो मोनदोंबाबो बे मानसिया बुजिखानांगोन जे बे आइजोआ एबा न'खरनि गाहाया माइनाव बरायनो थाखाय माइ हानानै लाबोदों आरो इखौ मिनथिखायो। बेखायनो रावबो माथोबो होखाया बिदि आरो ना। आरो बिब्दि खा- खालामोब्ला एबा रायज्लायब्ला एबा मिनिब्ला माइनावा खारो होननानै फोथायो आरोना बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय मोनसे दं। माने सोरदोंबा रायज्लायोबा एबा लामायाव मिनियोबा एबा लायनाय समाव मिनियोब्ला माने माइनावा खा खारो आरो होनना फोथायनाय दं आरो बर'फोरनि गेजेराव। लावखार गथ'फोरा माइनाव लायग्रा आइजोखौ बायदि मैया खोथा बुंनानै रंजायो आरो गोदोनि दिनाव दानि दोनावथ' एफाबो लावखार थानायखौ नुनो मोन आं थेवबो गोदोनि दिनाव फोथायनाय जायोमोन आरोना।
औ
माइन्दाव लायग्राफोरा बेखौ मिथिखानानै माने सिरि सिरि फैनांगौ जायो आरो ना। माने बुजिखानांगौ नाय इसोरबो बेनि थाखाय माने माइनाव खारो होनना फोथायनाय दं बेनि थाखाय इसोरबो ज रावजों जबो रायज्लायालासेनो दडायरेक्ट न' फैयो आरोोना न' फारसे बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव माइनाव बरायनाया जोबना थाङो आरोना। बेनोसैमोन आरो आं
खोनादों खोनानाया ओमफाय जाथ'सिगोन नामा नोंथां अबोेला सुइस लक जासिगोन आंनिया
दे दे होनबा
दोन्थ'सै नामा नोंथां।
औ दे होनोमबा नोंथां बिदिनो खालामसै खोमा।
खालामसै र' दे होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां मोजांब्ला औ दे दे।